औ नोंथां ओ नोंथांसिम मोननैसो आं सोंथि सोंनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो फिनाय होनो सम दंना
दङ नोंथां दङ
नोंथांनिसिम आङो ओ माबायदि जोङो ओ ओ मा होनो बेखौ जोङो दावबायनांगौ बा मा मा जायगायाव जों दावबायबा माबायदि सोलोंथाइ मोननो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
हागोन नोंथां दा नै नोंथां जेरै जेरै दा जोंनि ओनसोलाव जेरै बायदिसिना उम जोंनि ओनसोलाव जेरै जोङो खाथि खाला जाय जायगा बेरायो जोंनि ओनसोलाव जिबादि जोङो नुनायखौ नुयो जोङो थिग बेफोरबादिनो जोंनि गामि ओनसोल बायदिसिना ओनसोलखौ जोङो नुबाय थानायखाय माने गुबुन दाबसे जायगायाव गुबुन दाबसे जायगानिखौ खोब जोङो माने मोजां नुहुरो आरो नोंथां माने बिसोरबो जेरै गुबुनारि जेरै गुबुन गोजान जायगायाव थानाय सुबुंफोराबो जेरै जोंनि मा गामि ओनसो सोल बायदिसिना ओनसोलाव जेरै जोंबो इस जोंनि सोमखोर मिथिंगानि सोमखोर महरखौ नायनो थाखाय जेरै बिसोरबो गोसो गुदुं दे बिसोरबो बायदिसिना गियान गियान सोलोंनो बायदिसिना गियान मोननो जोंनि ओनसोलाव बिसोरबो थिग बेफोरबायदिनो नायनोे लु लुगैयो जेरै बेफोर बायदिनो जोंबो जोंबो जाया जायगा लायो जायगा बेराय नानै माने जोंबो गोबां रोखो नि बाथ्रा मिथिनानै मोनो बिसोरबो बैसोर सुबुङा बोरै सोलियो बैसोर सुबुङा बोरै थायो बेफोरबायदिनो जायगा लायै जायगा थानाय जानायनि रोखोमफोरा आलदा आलदा नालाय नोंथां बेफोर बायदिनो जोङो बयबो सु सुबुं माहारिया बिफोर बायदिनो जायगा लायोस जायगा बेरायनानै माने गोबां गियान आरो सोलोंथाइखौ मोननो हायो आरो नोंथाङा जेरै जोङो टा-टाउन सोहोर ओनसोलाव थाङोब्ला जोङो जोंनि गामि ओनसोलनिख्रुइ गोबां माने जोङो डेभलपखौ नुनो मोनो जेरै बेफोरबादिनो गारि मथरनि अन जिमा खौ बांसिन नुनो मोनो नोंथां बेफोरबादिनो न' न' बां माने थानाय थानाय जानायनि माने थानाय जानाया जुदा रोखोमनि जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय जोंनि गामि ओनसोलाव जेरै जोङो हाग्रा बंग्रा मैगं बायदिसिना खानानै मोनजायो बिसोरो बेफोरबादि बिसोर बेफोरबादि थांब्रब थांब्रबनानै माने बिसोरो बेफोरबादि खाब्रबनानै बेफ बेफोरबायदि मैगं थाइगंबो बां बांसिनानो मोननो थाङा बेनिखायनो फारागथि दङ नोंथां बेनिखायनो जों गुबुन जायगायाव बेरायनो थांनाया माने नोंथां गुबुन जायगायाव बे फोरबायदि सब मुवा बेसादखौनो माने जोङो गामियारि सब मुवा बेसाद मैगं-थाइगं गोथां गोथ थां मैगं-थाइगं खौनो जों माने बेलेग जायगानिफ्राय साप्लााय फैनानै माने बायनाय फाननायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोंनि ओनसोलाव खायसे खायसे गामियारि ओनसोलाव खायसे खायसे से मैगंफोरखौ जोङो बेसेन होआलाफानो ओरैनो माने जोङो नागिरनानै बायदिसिना गोखा गोखै जोङो बेफोरबायदि बिदि मोननो हायो नाथाय बेफोरबायदि गुबुन जायगायाव बेफोरबायदि मोननो थाङा आरो नोंथां बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो जोंनि माने निजा निजा माने जोंनि रावफोराबो माने गुबुन जायगा जायगा लायै जायगा आलादा आलादा सुबुं माहारिनि थानाय जानाय बायदिसिना रोखोमफोराबो आलदा आलदा जायो आरो। नाथाय जोंनि ओनसोलाव जेरै जोंनि ओनसोलाव जेरै आबाद बायदिसि
नोंगौ औ
आबाद बायदिसिना खालामनानै जेरै रां आरजि नाथाय बिसोरो गोबां गोबां बिसोर बायदिसिना बिजनेसाव खरि मावनानै बेफोरबायदिनो बियाव म बेफोरबायदि जिउ खुंनानै दं आरो नों जोंबो बिस एरै जायगा दावबायनानै मोजां मोनो जोंबो बेरै बिसोरनि जायगायाव थांनानै
औ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ औ नंगौ औ औ औ औ ओ नोंथाङा आंखौ मायबाफोर सों सोंनो सानदों नामा?
औ सानदों र सो नोंथां माने ओरै बायदि आं मोनसे सों थि सोंनायदों माने नोंथां उम माने जायगा लायो जायगा उम दाव वायनायनि जाहाथे गारि मथरा जेरै मा होनोज गोजान जायगा थांनो जेरै जों जेरै गारि मथरनि गारि मथरनि करटि एबा गारि मथरनि माबाया थांलाय फैलायनि राहाया बोरै नोंथां गोजान जाय जाया आरो जोंनि बेफोर जायगाफोराव थांलाय फैलायनि राहाया माने बोरै सोलिनो हायो सुबुं माहारिया बोरै थांलाय फै फैलाय खालामनानै जो दावबायनो हायो नोंथां बेफोरनि
नंगौ नोंथां नोंथांनि सोंथिया जोबोरैनो मोजां। मोजां ओ नोंथाङा होनदों जोंनि जायगा आरो गुबुन जायगाफोराव माबायदि दावबायनायनि खान्थिया माबायदि ओ बेखौ सोंदों नोंथाङा नसोरां नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ होनो हा गोन। ओ नोंथां ओ गुबुन जायगा दडेभलप जेराव गुबुन जायगाफोराव उखुन्दैखौबो बिथांमोना नायो जेरै ओ जेन बारहावाया बा बार मन्दला जेन जेबो गुबुंले जाया बेनि थाखाय बिथांमोना बेलेग गुबुन जायगाफोराव ओ बेटरि गारि जोङो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो। नाथाय ओह थाव जेनेबा थाव उखुन्दै खुग्रा गारिखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनो नाथाय उखुन्दै खुग्रानि गेजेरावबो जाय गारिया बांसिन उखुन्दै खुंदो बेखौ जोङो मा होनो बे बे खौ फाइन लानायबो जों नुनो मोनो आरो जाय गारिया ओ बांद्राय उ उखुन्दै गुयो बाय जाय गारिया बांसिन लाउड बेनि ओ जा साइलेन्सार बेनि साइलेन्सारनिबो जाय बांसिन आर पि एम जायो बेफोरो ओ खौबो जों माने बांसिनैनो नुनो मोनो आरो माने बेफोरखौ माने ओ हमनाय बा बिथांमोन ओह माबा फैसा दानायफोरखौबो नुनो मोनो मानो होनोब्ला ओ जोङो सुबुं दावबायनायजों लोगोसे जोङो बार मण्डल हा मण्डल आरो जिब मन्दलखौबो नायनो गोनां जायो नोंथां होननाय बायदि गारि मथर बिथांमोननियाव ओ बिथांमोना जोबोद डिसिप्लिनै सलियो आरो जोंनि जायगायावबो बिदिनो डिसिप्लिनै सोलिनांगौ आरो सोलियोबो ओ जोंनि जायगा आरो गुबुन जायगा दावबायनानै फारागथिया बेनोदि जोंनि जायगाफोराव दासिमबो एसेबांनो ओ ओ जौगाखाङाखै जेराव गुबुन जायगाफोरबायायदि ओ बिदि गारि मथरनि एभेलेबेल बा जेराव थांनो गोसो रावनो मोननाय ओ जोंनि गा जोंनि जायगाफ्राव ओरैबायाददि दाबो समस्या दं जे बे मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनोनो जों माने गारिखौ नेथाबबाय थानो गोनां जायो आरो। मालाबा बेफोरबायदिबो सम फैयो जेनेबा गारिजों ओ थांनो मोना बा बेहाय जों थांनो थाखाय मालाबा समाव जों गारिखोनो मोना बेफोरबायदिबो जोंनियाव नुनो मोना नाथाय जों गुबुन ओ फोरनि बा हादोर बा गुबुन जायगाफ्राव जों नायोब्ला बेफोरबायदि जों नुनो मोना मानो होनबा बिथांमोननि जायगायाव गोबाङैनो बेबायदि गारि मथरनि ओ जा बिथांमोननियाव एभेलेबेल बे बिथांमोननियाव जोबोरैनो ओ बुरजा दं होननानै आं साननांगोन । आरो नोंथांमोनहाबो बेखौनो सानगोन जानो हा हागोन जोंनियाव माने गारि मथ मटरनि प्रब्लेम बा गुबुनाव मानो बिदि नङा होनबा गुबुननियाव जोबोरैनो गारि मथरनि एभेलेबल नाथाय जोंनिया बेफोरबायदि नङा आरो जोंनिया बेफोरबायदि खालामनो थाखाय जों गारि मथर बायनांगोन आरो गारि मटर जोङो दिहुननांगोन। लामाखौ मोजां खालामनांगोन अब्लासो जेब्ला लामाया मोजां जागोन अब्लासो जोंना गारि मथर खारनोबो जोंहा चान्स जायो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंथां नोंथां।
जोङो ओ गोबां जोंनि लामा फोर खौ जोङो नायनांगोन जोंनि लामाफोरखौ मोजां लाखिनो थाखाय थाखाय जोंनियाव जानला मानला गारिफोर गेदेर गेदेर गारिफोरखौ जोंनि जागाफोराव हाबनो होनाय हानाय नङा मानो होनब्ला खायसे खायसे गारिफोर दं जेराव जों ओ लामा मोजां मोजांखौनो बांद्राय लड थिखांनानै बिथांमोननि जेरै ट्रेक्टर दामफार बायदिफोरा माने ओ जोंनि लामा मोजांथिं खारै खारै माने लामा मोजांखौबो माने गाज्रि खालामना होयोदों आरो। बेफोरनि जाहोनावबो ओ खायसे खायसे जायफोर गारिफोरा जोंनि लामाथिं फैगोन बे जों जानो हानायमोन बेफोरो माने लामानि ओ अबस्थाखो बा कन्डिसनखौ नायनानै बिथांमोना फैया आरो बिसोरनि थाखायबो जोंनि फरायसा आरो फोराबो गोबाङैनो हेंथा मोनो लोगोसे जायफोर दावबायारि बिथांमोनाबो जोबोरैनो हेंथा मोनो आरो बेफोरखो सुद्रायनांगौबा जोङो जोंनि लामाथिंजाय जोङो मोजां गारि खार होनोनांगोन आरो जों दिसिप्लिन खालामनांगोन जानला मानला गारि खारनो मोननाय नङा जोङो लामाफोराव ओ नाला बाहायनांगोन। जानला मानला ओ जुदि जाबोर जसोरफोरखौ लामाफोराव गारोब्ला दै अखा बोथोर समाव दैनि दैया मा लामाथिं खारगोन बे लामाथिं जुदि खारनायनि जेबो लामा गैयाबा अभिसलि जोंनि साइकेल गंसे थांबाय थाबाबो हाब्रु जागोन होनना सानो आरो आं बेनिखायनो जों जुदि जोंनि लामाखौ जों मोजां खालामनोब्ला जोङो जों जेब्लायबो जों माने बेखौ जों साइडनि जा दंग' बा नालाफोर जावना होनांगोन अब्लासो जे अखा बोथोरनि अखाया लामाथिं बिदि दै लामाथिं खारनो मोनो जेनेबा लामायाव बिदिनो फुरथि जाफाया बिदिनो लामाया लोमसावला बाया जुदि लामाया जुदि लोमसावलाबायोब्ला नोंथां माने गारि खारनायनि अबस्थाया जोबोरैनो बेया जागोन बेनि जुदि बे सााथनो जुदि गारि खारबाय थाबा निस्सय बे लामाया गाज्रि जागोन आरो बे बेफोरबायदि गाज्रि दामानि गेजेरावबो गारिफोरा खारनो थान मोनो बेनिखायनो गोज बेले जोंनि जायगा आरो गुबुन जायगाफ्राव बेनो गोबां फाराग नुनो मोनो आरो। गुबुन जायगाफ्राव बिदिनो मेन लामा बिथिं ओ ओरैना मा होनो बेखौ गारि गोदोर गोदोरफोरखौ खारनो होआ आरो गोबां बेफोर जायो । बेनिखायनो जोंनि लामाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जोङो ओ जोंनि लामाथिंजाय गेदेर गेदेर गारि खारहोनो हानाय नङा बेनायामोन आरो। आनि नोंथांनि सोंनाय फिननायनि सोंथिनि फिननायखो बेनोमोन ।
नोंथांङा गोबां मोजांङैनो
औ औ नोंथां
गुवारैनो बुजायना होनायनि थाखाय साबायखर नोंथां ने सोर आथिखाल दावबायनाय जुगावबो दावबाय जेरै जायगा दाबसे जायगा दाबसे माय बेरायनो था खाय गोबां इफोरबायदिनो गोबां गावनि खस्थ अ नि गेजेरजों माने गोबां दा दावबायो आरो गियान मोननो हायो बे बेनि थाखाय नोंथांङा जेरै आंनो
अ नोंगो औ नोंथां औ नोंथां नोंथांनि रोजा रोजा गोजोननाय थाबाय